ओ खोनादों ने आगै
ओ खोनाबाय आदा
एकदमबारे नेटा सलजाथारदों आंना लासै नो दहायनो हम दोंमोन आं नोंनिखौ गिदिंबाय थादों गिदिंबाय थादों दासो रिसिभ जाबाय उम उम
मा ओंख्रिमोन आदा
ए जोंहा जाथ' ओ जाथ'वाखै
ए
दा दासो संगासिनो दं दिनै जोंथिंजाय बाजार दंमोन ना
औ
बाजाराव दासो थांनानै फैब्रबदों आङो
ए
मा ओंख्रि आगैमोनहालाय
माबासोमोन आदा आलु बुट सबायबिमा लाब्रा ओमफ्राय खांख्रिखला भाजा
उम जाखांबायमोन
जाखाङाखै आदा आं जायाथ'या
माइ गायहैदों सोरनावाबाफोर
आं गायाखै माबा आइमोन गायहैदों
ए उम उम दे
ओं औ
मैया सासे मानसिनाव हरदोंमोन आङो सासे लोगोनाव ओमफ्राय जि रोजाब बावबाय
मा मा होनबावदों
मैया सासे लोगोनाव हरदोंमोन आङो जिर' जादों बा बावनानै साबमिट खालायफ्र्लांदों आङो मैया ओमफ्राय जेबो हरजानाय नंला ना आदा इयो
ओहो जेबो जाया जानाया ओमफ्राय नोंना बै थाखसाल' खमायबोयो आरोखि
ए
नोंहा जेनेबा थाखसा बारायलांबाय थायो ओ बेबायदि जाहैयो आरो जेबो माबा जाया ओमफ्राय थाखसाल नोंना खमायलाङो
ए
बाथ्राखौ बुजिदों दा
औ
ना बुजियाखै
बुजिदों
बे नों हरनाया जेनेबा साबाबा नों मोनसे सासे लाथिख'खौ नोङो साबमिट खालामनायाव साब्रै जानानै होयो आरो
ओ
ओमफ्राय उनाव बारायोबो।
बारायदोंबो
ओ
गैला आंहा हरनोनो हाला।
ए
गोदान मोनसे मबाइलावसो खुलिफेरननो नागिरदों आङो।
ए
बारा माबाबो नांखाया बेयाव टावारबो नांखाया ओंखायनो।
उम
औ अखा हादों।
हायाखै आदा।
ए ओम ओम जोंथिं हादोंमोन दहाय फुङाव बिरादनो।
ए
दा थानोनो ओम दा थानोनो हाला बिराद गरम जादों दा।
ओम
माबा भाद्र मासनि अखा बायदिसो जागासिनो दङ'।
ओम
ओमफ्राय भेरिफाय खालामबायमोन आगैया? भेरिफाइ खालामनो हाबायमोन?
औ
ए एकाउन्ट सोनो हाखाबाय दा?
हायाखै माबा दाखलै माबा मैया गेंदोंमोन ओमफ्रायो नेटनि प्रब्लेम जासिनदों ओमफ्राय। बेनो खालिथ'वाखै औ
गावबा गावनि माबाखौनो होखा नोंनि जुदि दङ'बा नोंनिखौनो होनानै ला आरो। मालायनिजों बारा जानो नागिरा।
औ
नोंसिना गामि सिङावसो नामा न'आ?
औ
ओ ओंखायनो बारा गारि गाबनायबो खोनाया।
ओम
सिरि खोनाथारो।
ओं
जों जोंथिंबो बिदिनो गारि गैया जेबो गैया लामायालाय मोजां गोजा ओमफाय गारि फैनाया खम आरो।
ओ आङो ओरै थाङिया जा गोबाव जाबाय बिजनिथिं थाङिया।
ए लामाया जाजोब्बाय ओरै बिजनिफ्राय नोङो पक्लमसिम फैयोबा दा बिराद हाइ फाइ जाबाय लामाया ओमफ्राय जि स्पिड बेगार दङ'।
ओम
ट्रिसटानि बारा दंखोमा बे लामा लामा होस'नाया।
औ
बेयो जि आंबा गारिखौ सालायलांनो हाया जि बोरैबा मोनखायो खाल्थां खाल्थांनो।
ओम
ओरै आनान्द होननायखौ मिन्थियो दा?
ओहो मिनथिया।
ए बे आनन्दथिंसो थाङो आं दाना बे आनन्द होननायजोंबो बिजिनायानो मोनहैयो।
ओम।
आं दाना थांनायानो जाला आबै माबानायखाय गैयिखाय।
ए ओम ओम दे देनां थाइम मोनबा बेरायफैलाबाय ओरैजाय बेरायोबा लोगोफोरथ' नोंना दंखायो नालाय जोंथिंजायनिबो मोसाग्राफ्रा मालाबाफोर फैबा
खाङो
ओ ए बे कुक्लुंनि सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट बे अरूनमोनखौ सिनाया नोङो?
ओहो मानसिखौ नुबा सिनायगोन ना मागोनथाय।
सिनायगोन सिनायगोन बेयो ओरैजाय जोंथिंजायनि प्रेसिडेन्ट आरोखि
औ।
बे सिफुं हारिमुनि ओमफ्राय परबिन होननाया सेक्रेटारिमोन खोमा
उम।
ओ जोंनि एन्डनि नङा आरो बिसोरो ओरैनो आवटनि बे हारिमुआव माबा। मोनसे कमटिन दानानै गालाङो नालायो
औ।
बे कमिटिनि आरोखि बिसोरो।
उम।
ओम। आगैयालाय न'आव दंना आगैयाबो माइ गायहैदों?
बेयो माबा कुइसन क्लासाव थांदों आदा।
ए इउनिटनिफ्राय लानायाव?
औ।
उम ए
जोंनाथ' दा बन्दथ'ना बेखायनो गैया गा
औ। आलां फालां मोनथ'सिगोन आरो स्कुलाव थांग्रा मानसिफ्रायो
औ।
बे हानाबो खामानियाव जि खम खम जागासिनो दङ गथ'फ्रा सोरबा आला आलासि जाहैनाय माइ गायहैनायो दा मानो डिग्रि फरायनायफ्राथ' आलासि जायजोबनाय गासैबो फार्स्ट सेमिस्टाराव फरायनायफ्राथ' ओम। बे काजलगावजों सिदा माबायाव थांजायाानो दा सान्थिफुरावो
ओ थांजायो दां। आं बांसिन माबाजों रमादिजोंसो थांनाय बायदि खोनायो।
ए रौमारिजों
रौमारिजोंबो ओमफ्राय ओरै जोंनिथिंबो थांजायो आरो बेंटलजों।
ओम ओम नोंसिनिथिं साबसिन जागोनदां लामायाहाय फायनो
औ बेंथलजों साबसिन आरो ओमफ्राय ओरै गुरुबासा
गुरुबासायाव आं गोदो एसे खामानि मावजेनन्नायावल' बेरायहैनो दाबो आन्दायो आङो बै गुरुबासा बासायाव बै मा सामथायबारिजोंसो हाबा होनबा?
ओ मिथिला आङो बारा थांफेरबावा आङो। खाथिबाबो। बारा ओंखारनायानो जाया न'निफ्राय
ए न'आवनो बांसिन थायो
ओ कलेज थांबाय ओमफ्राय न'आव फैबाय बिदि ल
औ दे जेबो नङा बारा ओंखारला बायनाङाबो आरो फरायनाय मानसिफ्रा
एखमबा लोगोफोरजोंल' बेरायनाय जायो
दे बिदिबो बेरायनांगौ एसे औ आवादनि बारहावा जानांगौ जेनेबा बारा न'आव थानानै लेखा नायबाय थाबाबो खर'आ सानस्लाबनो हाया सम सम बेरायनांगौबो लोगोफोरजों
औ
आराम जायो आरो दा दुनियायाव एफा लेखा बुरजा बुरजा फरायनाय दङ न'आवनो सिङाव एरस्रनानै थाबायसिगोन आवटनि जेबो खोथा बाथ्रा मोना बेफोरो दा अनेक गामियाव ट्राय खालामबाय जों मेर्ला दंलाबायो बिदिनो आलां फालां खायनो आवरनि एसे माबाबो लानांगौ आरोखि उ खम
खारें दं
ओरैनो माबा बिसि बुरजा आवगायखो थाखसयालाय
क्सआ दासो माबा फिफटिन सिक्सटिन जासिगोन एबारा
ए दे मोजां जासिगोन नोंनाव दख'ना गांसेनि दाम फैसिगोन मालायफोरबो हरखाया होमबा नोंनाव
आं
ना मालाय मालायफोर हथ' खोनाफैयासै नानि
जिर
खोनाफैयाासै आङो
खोनादों ना
खोनायाखै बिराद स्ल'
हा
खोनायाखै आगै ए खोनायाखैमोन बुंहरफिनलाय
ए जबा जिर'सो जायो होनदां आं आदा
जों हरबा
जिर
आंना टावार‌ नाङा सैलाय नामा ब्रा जायखिया नों खोनादोंबा फनखौ दानथारनाङा हारसिं दानजाबा दानजालांगोन नों दानथ'नोनानै खोनादोंबा खबर फिनलाय आगै आं जेबो खोनाफैयासैनो बुंहरफिनलाय दे दानहरदो दे माबा गु मिनिट जाखाबाय जेबो नंला नानि खोनादोंब नोङो दानहरदो आं खोनाफायासै दे नों दानहरदोंनो खोनादोंबा खोनादों